खोनादोंना औ खुलुमबाय नोंथा ओं बिदिनो मा खालामबाय दङ दा?
आं बारियावनो जिरायनानै एसे बारहावा जागासिनो दङ। औ
होनबा दिनै जानाय दिनै सानाव जानाय लोंनाय मा मा जादोंमोन बेखौनो दसे सावरायनोसै नोंथांजों।
औ नंगौ थारैनो सों-साव नंगौ नंगौ थारैनो सावरायजागोन।
ओम दिनै मा मा ओंख्रै जाखो मा मा संखो?
औ थारैनो जोंहा दिनै फुङावहाय खांख्राइखला एवनाय जायखौ जोङो खांख्राइखलाबो होनना मोन थियो लोगोसे दाब दाब जायगायाव बेखौ केरेलाबो होनना मोनथियो। औ बेखौ एवदोंमोन लोगोसेनो मैया हरनि मैथाजों ना संनाय दं दंखायोमोन। बि बिजों आरो लोगोसे बिदिनो आलु सावनानै बानलु सावनानै सिफ्लेनाय बिजों जाबाय दिनै फुंनि खाजाखिनिखौ।
बिदिनो मा बुंदोंमोन मा जाबावदोंमोन मै था बेफोरखौ ननि ओ अ ननि ना आ गुबुननि बायनानै लाबोनाय
औ नंगौ ओ खांख्राइ खलायाबो जोंहा दा दैज्लां बोथोर सफैखादों नालाय दा थायननायनि बोथोर नआवनो इसे गायना होदोंमोन बेनो थायदोंमोन बेखौनो थायनैसो खानानै एवदों। दा लोगोसेनो मैथायाबो बा रियावनो एसे फोदोंमोन। नालाय बेबो जानो आन्थाखिनिया जादोंमोन बेखौबो एसे ननि खौनो खानानै मैया संनाय जादोंमोन। लोगोसेनो। नायाथ ना गोदोरसो जादोंमोन नालाय। बेयो मैया बाजाराव थांनानै लानानै फैदोंमोन आङो। औ औ मैया। आं बायना लाना फैदोंमोन हा नोंहालाय मा मा ओंख्रि जाखो दिनै।
पनिर आलु। आरो मुला मुला बिलाइ थायसुम। एस बेखौ थाइबें बो बु बुङो सोरबा सोरबि बुजिया बुजा नाङो थाइबें।
औ नंगौ नंगौ।
सातनि दं। बे मोनसे ओमफ्राय। ओ बिनो पनिर जाबाय दिनै टमेटजों। फान्थाव बिलाथि उम।
औ औ औ।
आलु बिदिजों पनिर मोनसे बे आरोहाय दालि। ए थाइसु सालाद इदि। फिनायानो जोंहा दिनै।
नंगौ नंगौ ओंख्रिखौलाय सोर संनाय नोंथाङानो संदोंमोन ना।
संनो।
औ। ओंख्रिखौ नोंथाङा माबायदि। संदोंमोन एसे फोरमायना होदोलाय।
आं ओ दिनै पनिर दङ जोंहा नआवनो बानायनाय पनिर। पनिरखौ माबायदि बानायो नोंथांनि सि फोरमायना होलांनि आङो जोङा पनिरखौ ओ ननिनो गाइखिर बेखौ फुदुंबाय गाइखिर खौ
औ नंगौ दे खोन्थालाय।